हेलौ अ नोंथां खोनादों? खोनादों खोनादों। खो-खोनादोंना? हेलौ औ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय।
मबो
नंगौ जों बिदिबा मोनसे आयदानि सायाव बा टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै आङो कल खालामनाय जादों।
औ नोंथां दङ सावरायनो हागोन दे।
नंगौ नोंथां जोङो माबोरै गोरलैयै रां खामायनो हायो एबा रां रां खामायनो हायो बेनि सायाव नोंथांखौ एबा नों फंनैसो खावलाय माबा बुंग्रोनो थाखाय खावलायानो जाबाय जों मा माबोरै रां खामायनो हायोबा जों मा मा मावनानै जों रां खामायनो हायो
औ नोंथां बुंजागोन खामायनायखौथ' जों गोबां रोखोमै रां खामायनायखौ जों नुहुरो जेरै जेरै सोरबा बायदिया गभमेन्ट जब सोरबा बायदिया प्राइभेट जब सोरबा बायदिया आबाद मावनानै सोरबा बायदिया मैगं गायनानै बेफोरबायदिनो गोबाङै गोबां रोखोमै जों रां खामायनायखौ नुहुरो गोबां गुबुन गुबुन आदबजों नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ।
खायफा बायदिया जा आ आबाद मावग्रा बेखौनो होन आबाद मावग्राया सासे आबाद मावग्राया जोंहा बोथोरजों लोगोसे जे गो मेसें बोथोराव मा आबाद मावज मावजायो आरो गुबुन बो बोथोरफोराव मा आबाद मावजायो बिदिनो बोथोरजों गोरोबनाय आबाद मावनानै जोंहा बे आबादफोरखौ मावनानै जोंहा बे आबादफोर खौ जोंहा हाथाइ बाजारफोराव फाननानै बेफोरनि मोननाय रां खौ जोंहा आरजि आरजि आरजिनो आरजिनानै लायो
नंगौ।
लोगोसे जाहा बिब्दिनो आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै बा आयदायै जोंहा रां खामायनायखौ आं नुहुरो खायफाबा जा गभमेन्ट गभमेन्ट जबफोर मावनानै रां खामायनायखौ जों नुहुरो जेरै जोंहा गामिनि गुदि फरायसालि फोराव फोरोंगिरि खायफाया खायफाया जोंहा पुलिस अफिसार खायफाया पुलिस एस आइ खायफाया जोङो प्रफेसार टिचार बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गभमेन्ट जबफोर दङ ना बेफोरखौ मावनानै खायफाया रां आरजियो
नोंंगौ।
आरो खायफाया जोंहा गभमेन्ट जबाव जबफोरखौ मोनस्लाबैफ्रा जोंहा प्राइभेट जबफ्रावनो मावनानै रां आरजिनायखौ जों नुहुरो।
नंगौ।
जेरै जोंहा बबेबा प्राइभेट कम्पानिफ्राव मावनाय। बबेबा जायखिजाया कम्पानिफ्रावनो मावनाय बेफोरो जोंहा प्राइभेट जबाव गोलैयो। बेफोर बेफोर कम्पानिफोराव जोंहा मावनानै रां आरजिनायखौ खायफाखौ नुहुरो। आरो खायफाया। खायफाया बिब्दिनो जिब जिब जुनार फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै जोंहा रां आरजिनायखौ नुहुरो। खायफाफ्रा जोंहा। बिदिनो खायफाया अमा फार्म, खायफाया बोरमा फार्म बेफोरबायदिनो ब्रयलार फार्म बेफोरनि गेजेरजोंबो। बेफोरबायदिनो गोबां जिब जुनारफोर फिसिनानै जोंहा रां आरजिनायखौ नुहुरो। बिब्दिनो। गोबां आयदायै जोंहा रां आरजियो आरो बेफोरबायदिनो खायफाफ्रा खायफाया जोंहा साफाद साफातखौ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौना। सापादखौ औ साफात मैगं साफातखौथ' जोंहा साफात बिफां जेनेबा। बिफाङाव हमसै। साफाताथ' बिफाङाव गोलैयो नालाय लाइफां जा साफात सा साफाद गायनानै जोंहा गोबां रां आरजिनायखौ नु
नंगौ नोंथां नोंथाङा एबा नोंथाङाथ' बुंगासिनो। नङ नोंथां नोंथाङा मा मा आबाद मावनानै जेबा रां खामायोबा मा मा आबाद मावनानै बे समाव रां खामायनाय बा रां खामायनानै न'खर सालायगासिनो दङ मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां।
जोंहाथ जोंहाथ' ना जोंहाथ' जोंहाथ' थारुन थारुन आबाद मावो। आलु मावो मेसें बोथोराव जा। आलु मावो।
नंगौ।
बेफोरबायदिनो जिंखा। बहल बेफोर आबादफोरखौ माव बेफोर आबादफोरखौ माव जानाय जायो बेफोर आबादफोरखौ जोंहा मावनाय। नै गा गामिनि। बा बे जोंनि ओनसोलनि खाथिनिनो हाथाय बाजारा बेफोराव फाननानै जोंहा आरजि रां आरजिनानै जोंहा रां आरजिनायनि दोनथुमनायखौ जों एसे नुहुरो आङो।
ओ नंगौ नंगौ।
औ बिब्दिनो आरो
नोंगौ जिथुन उम उम नंगौ नोंथाङा जिथुनिखि फोरमायबाय बोफ बो बाथ्रा गासिबो सैथो। नोंगौ जोङो माबोरै गोरलैयै रां खामायनो हायो होननानै बुङोबाथाय नोंगौ जोङो नोंथाङानो बुंखां बुंलांखाबाय दानि दिनाव नोंथाङानो बुंखाबाय जोङो माखासे मैगं गायनानैबो जोङो रां खामनो हायो। नोंगौ जों मेगं गायनानै उम जों मेगं गायनानै बे मेगंनि फिथाइखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो रां खाबानाय एबा बे रांजों जोङो न'खर एबा संसारखौ जों सोलिनो हायो। नंगौ खायसेफोरा नोंथां बुंनाय बायदिनो नोंगौ। नोंथां बुंनाय बायदिनो निस्सय खायसेफोरा जोंनि बर' समाज हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो जों अमाखौ भिसियो नंगौ। बोरमाखौ जोङो भिसियो नंगौ। हांसोखौ जों भिसियो नंगौ दाउखौ भिसौओ नंगौ नाथाय दिनैनि गोनोखो मुगायाव बा दिनै टेकनिकेल मुगायाव नाथाय जों इखौ आबाद हिसाबै जों फिसिनायखौ नुनो मोनो नंगौ नुनो मोनो नोंथां। गौ फाराम हिसाबै दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जों फाराम हिसाबै जों फिसिनायखौ नुनो मोन्दों जेरै बाजि द'जि स्निजि बेफोरबायदि गाहाम अमा जों फिसिनानै अमा फिसिनानै जोङो गोबां रां खामायनायखौ जोङो बा रां खामायनानै रांखान्थि आयदायाव जों जौगानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो दाउ दाउनि लायाव जोङो दाउ फाराम खुलिनानै नोंथांनो बुंलांखाबाय दाउ फाराम खुलिनानै एबा इखोब आबाद हिसाबै जोङो फिसिनानै गोबां रां एबा गोबां रांखान्थि आयदायाव जों जौगानायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जों रां खामायनायनि जिथुनाखि आयदा बे आयदाया गुबुन गुबुन रोख खोमनि जायो
औ नंगौ नोंथां।
ओंख खायसेफोरा बेफोरबायदिनो जोंनो बोलोब फरायसाफोर जोंनि लाइमोनफोरबो जोंनि बिदा फंबायबो जों जों गोजा थांनानै जायो आनद्रा प्रदेश बेफोरबायदि गोबां गोबां केरेलाफोराव थांनानै बा जों इण्डियानि भारताव थांनानै गोबां रां खामनायखौबो जों बे समाव नुनो मोनगासिनो दङ जोंखौ जोङो रां खामायनाय होनोबाथाय जोङो बेफोरबायदिनो जोङो साख्रि उम साख्रि साख्रि मावनानैबो जों रां ख खामायनो हायो दों आबाद मावनानैबो रां खामायनो हायो जोङो जिब जुनटु दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो रां खा खामायनो हायो जों अन‌ अनेक रोखोमनि बा गोब ओ जोंनि गो रां खामायनायनि जिथुनिखि आयदा बे आयदाया बेलेग बेलेग रोखोमनि आरो जेरै जोङो अनलाइननि जिथुनाखि एप फोरनि गेमनि गेजेरजोंबो माखासे ससियेल मिडिया जेरै पेसबुकनि जि जिथुनाखि रिल्स बानायनाय इउटुब इयउटुबनि जिथुनेखि रिल्स बानायनाय बेफोर रिल्सफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि गोबां जोंनि दिनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ एबा जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि आइजोफोरखौ गोबां रां खामायनायखौ बे समाव नुनो मोनसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
नंगौ जोंनि रांखामाय रोंनि जिथुनाखि रांखान्थि आयदायाव जेनबा जोंबो जेथुनोखि जों गोरलैबाव रां खामायनो हायो नालाय बेफोरनो जों रां खामायनायनि जिथुनाखि आइडिया नोंगौ एगजामपोल हिसाबै जुदि जोंं आं बुंनो थाङोबा जों माबोरै गोरलै रां खामायनो हायो होनना बुंबाथाय हमना ला नोङो जिथुनोखि मोनसे जिराद जायखौ बुंबाय नोङो माइखौनो हमना ला आं बुंबाय एबा नों नोंथांखौ बुंबाय नोंथाङा जिथुनोखि मैगं गायो साबै आं नोंथांखौनो बुंनो फैबा नोंथाङा जेनेबा आलु आबाद मावो आलु आबादखौ जे आलु आ बादखौ आं जेनेबा नोंथांनि जिथु ने आलु बे आलुखौ आङो बायबा एसे कुइन्टलाव आं जेबा से कुइनटेल जुदि नों नोंथांनिफ्राय जेनेबा आं आलु बायबाय हमना ला से कुइनटेलाव बाजौ रां खरै नोंथांनाव आङो आलु बायबाय बे आलुखौ आङो बौजौ राङाव बायनानै से रोजा राङाव आं गुबुनाव फानहैनाय जाबाय फानहैबाय लोगो लोगोनो अब्ला आंहा बेसेसो जाखो बाजौ रां लाब जाबाय
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंनि बिदिनो गोरलै रां खामायनो रां खामायनाय होनबाथाय बेफोरबो मोनसे जेनेबा जोङो गोरलै रां खामायनाय जेरै जोङो गय होननानै बुंनांगोन जाय खौ जोङो गयखौ जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम साप्लायहोयो जेरै जों गयखौ जोङो खुनसेयाव जोङो जेरै हमना ला दिनै थामजौ राङाव बायबाय थामजौ राङाव बायनानै गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो बाजौ राङाव फानबाय फानहैनाय जाबाय होमबा जोंहा जों खुनसेयाव बेसेबां थाखो नैजौ रां थाबाय
औ नंगौ नोंथां
आबाद मावनानैबो रां खामायनो हायो जों जेरै जों मोसौ आबाद मावनानैबो जों माखासे गाइखेरनि जिथु नोखि जोङो मोसौ फिनानै जों गाइखेरखौ जों जुदि फनानैबो जों बेफोरबायदि गाइखेर फाननानैबो जों जाफुंसार जानायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जोङो नुनो मोनबावदों जे माखासे मोसौ आबाद मावनानै नोंथाङादि बुंखाबाय मा खासे आलु आबाद मावनानै बेसर आबाद मावनानैबो रां खामायखौ नुनो मोनो नंगौ जोङो मेसें बोथोराव जों गोबां हाजार-हाजार बेसर आबाद मावनानै गोबां लाइमोनफोर जोंनि जितुनिखि आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ जोङो मा जाफुंसारनायखौ नुनो मोनदों नोंगौ आलु आबाद जानायखौ जों नु मोनदों एबा आलु आबाद मावनायबो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों नोंथाङानो बुंखांलांबाय जेनेबा जोङो रां खामायनायनि बेलायाव नोंथाङा बुं बुं बुंखांलांबाय जेरै जोङो बेफोरबायदिनो जोङो रां खामायनो हायो नोंगौ जों रां खा खामायनो होनबाथाय जोंनि बर समाजनि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जोंनि आइ आफा आइ आफाफोरा इफोरबायदिनो बिदा फंबायफोरा सोरबाबा हाजिरा मावनानै अन्थाइ देनानै ट्रेक्टरफ्राव लेबार मावनानैबो रों जों रां खामायनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो सोरबाबा जि दानानै जि फाननानै बेफोरबायदिनो जोङो संसार एबा जेनेबा रां खामायनायखौ नुनो मोनदों नोंगौ रां खामायनायनि बेलायाव गुबुन गुबुन रोखोम थायो सोरबाबो इदिनो मैगं मैगं थाइगं फाननानैबाबो सोरबाबा बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं फाननानै सोरबा बेफोरबायदिनो गुबुन रोखोमनि जितुनोखि बन फाननानै सोरबाबा बेफोरबायदिनो गय फाननानै सोरबा बेफोरबायदिनो बायदि बायदि हटेल साहा दखान होनानै बेफोरबायदिनो साहा बुरि फिथानि जुथुनाखि बेफोरबायदि दखान दखान होनानै सावनानै बेफोरबायदि जोङो दखाननानै रां खामायनायखौ बे समाव जोङो नुनो मोनसै एबा दिनैनि दिनाव गोबां रोखोमनि लामाफोर दंसै होननानै आं सानो नोंथां नोंथाङा ओमफाय बे समाव मा बुंगोन
औ नोंगौ औ नंगौ नोंथां ओं बेथ नंगौ गोरलैयै आदब जों आजिखालिनि गोनोखो मुगायाव आथिखालावथ गोबां ओंखारो ओंखारबायानो बा नुहुरबाय जोङो सिगांनि सम समावथ जोंहा जोंहा गोबोरखि हासार बाहायनासो आबाद मावोमोन बेफोराव जोंहा गोबां बा नांगौबादि थां नांगौ बायदि फिथाइ सामथाय मोनामोन जे दा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा रासायनारि हासार सारनि दारै नांगौ बादि फिथाइखौ मोनो बाट नांगौनि बांसिनबाबो जों मोननो हा हायो रासायनारि हासार बा माखासे केम रासायनारि मुलि बाहायनायनि गेजेरजों
नंगौ नोंथां जोङो नु नंगौ नोंथां जागोन नोंगौ जोबथारनायाव जोबथार जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन दि नोंगौ नोंथां बुंलांबाय रासायनारिक हासार बाहायनायनि जाहोनाव फिथाइ सामथाया खम थाइनो हमदों होननानै नोंगौ नाथाय जोङो रासायनारिक हासार बाहायनानै बा रा सायनारिक दिनै मेडिसिन होननानै जोंनि देहायाव माखासे जोंनि जोंनि सुबुंफोरखौ जोङो माखासे बेमारफोर जान जानाय एबा मेगननि बेमार किडनि नि जुथनि प्रब्लेम बेफोरबायदि जानायफोरखौ जों बे सम नुगासिनो दं